हेलौ' नोंथां। हेल'
औ दा
खोनादों ना?
अहनादों नोंथां
नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फनखौ हरनाय जादोंमोन।
औ नंगौ न नोंथां दे नोंथां आयदाखौ आंनो फोरमायना होनोसै।
अ आं नोंथांनि सेराव सोंनो सानदि जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि बागै नोंथाङा। एबा मा मा जानाय लोंनाय दङ बेनि बागै गिबियावनो एसे बुंग्रोनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोङोन होनबाथ' जों बेखौनो गिबियाव बुंग्रोनांगोन नोंथां। गोदो गोदाय आबै आबौमोननिफ्राय मा होनो जाबोनाय ओं ंखफोर जेरै दङ जोंहा मा होन अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि दोङो बे साम' रि दङ बे फोरनि बागै जोंनि बर'फोरनि गुबै दोरोङारि ओंख्रिफोर आर' बेफोरनि गेजेराव आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों ओ गिबियावनो जोंनो अनला ओंख्रि। अनला ओंख्रिया जाबाय जोंनि बोराफोरनि मोनसे ओ मा होनो मुदांखा ओंख्रि आरो। बेखौनो आं नोंथाङा फोरमायनो सानदों सानग्रोदों आरो। बे ओंख्रिखौ संनो था फ्राय जोंहाबा बांद्राय गोलाव मा होनो प्रसेस नङा आरो। एसे गोरलैयानो आरो संनोबो एसे इजि आरो। ओ बे अनला ओंख्रिखो संनो थाखाय जोंहा गिबियावनो ओ मानो मादों जाग्रोगोन बेखौ जोंआस थांग्रोनांगोन आरो सानफ्रोमबो। अनला ओंख्रिखो जानो थाखाय जोंङो गोबां राहाय जोंहा एबा गोबां आइटिमै जानाय जायो आरो। ओ बेफोरनि गेजेरावनो जाबाय जोंहा दोङो अनलाजों दाउजों। बेयो जाबाय जोंनि बर' फोदनि साबसिन ओंख्रि अनला आरो दाउ होनबा बर'फोरा खुदै खोसो ग्रद मन' ग्रोदलायलाङो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो दंबावो जोंहा दाउजों ओ मानो अन्लाजों औनि फेंखा एबा औवा मेवाइ होन्ना बुङो नोंथां बेजोंबो जायो आरो आरो दंबावो जोंआ अनलाजों ओ मानो मुलानि गोरान एबा मुला खुथ थिजोंबो जानाय जायो आरो नोंथां। ओ बिदिनो जोङो गोबां रोखोमै बे अनलाखौ जायो आरो। दा आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों आङो गिबियावनो अनलाजों दाउजों बोरै संना जायो? बिनि सोमोन्दै गिबियावनो बुंफ्रोदना होनो सानदों आरो। ओ अनलाजों दावजो संनो थाखाय जोंहा गिबियावनो जोंहा माइरं नांगोन एसे। बे माइरंखौ जोंहा सुबुं खौ नायनानै एबा जागिरि बि ओ सुबुंखौ नायनानै जोङो गिबियावनो माइरंखौ लानांगोन। जेरै जोङो ओ सासि जायोबा जोङो खोरैसेबा खुरैनै नांगोन जोंनो। बेबाय दि जोङो माइरंखौ लानानै फुङाव ओ दसे सम जोंआ दैयाव सोमना दोन्नांगोन जाहाथे मा बियो देबा थाबनो गेब्लेयो। बैनि थाखाय जोंहा सोमना दोननांगोन ओ आरो दसे सम सोमना दोनखांनायनि उनाव जोंहा बिखौ सुनानै ओ दसे सम दोननांगोन आरो। दैया जाहाथे सर'यै देनायाव। बिनि माखा खाया बिनि थाखाय। बिनि उनाव जोंहा मादों जागोन? ओ मा होनो बेखौ जोंआ थियारि खामनांगोन जेरै दाउजों जायोबा दाउखो जोङो बाजारावबो बायना लायखांनो हागोन आरो नोंथां। बेनिफ्राय जोंहा न'आव दोंबा न'नि दाउखौ जोंहा बुथारनानै मानो दै गुदुङाव फुदुंनानै गां खुबाय खुनानै खावफानानै गोदोना लानांगोन आरो मोनथा बिदि खामनो जोंहा थियारि जाबाय बेनि उनाव जोङा अनला ओंख्रि अनलाखौ देनांगोन। जोंहा अनलाखो देनो थाखाय जोंहा मोननै आगजु दङ आरो बर'फोरनाव गुबैयै। बे आगजुआनो जाहैबाय ओ मानो उवाल आरो दिं खि बे मोननै गेजेराव देनाय जायो आरो। दा नाथायबा जोङो नुनो मोनो बे टाउनफोराव ओनसोलाव थानाय आरो गामिफोराव जोङो खम नुनो मोनसै आरो बे दिंखिखौ। बे टाउन ओनसोलावथ' जोंहा नुनो मोना बे दिंखिखौ। बिथांमोना मायाव सं ओ देना जायो होनना बुङोब्ला जोंहा ओ मिक्सार मिसिं एबा बे ओ मानो ग्रेन्डार मिसिनाव बे मोननै मिसिनाव देनो ओ जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। माने गोरलै राहाजोंनो खस्थ' गैया आरो बेहाय देरना जायोब्ला आरो नोंथां जोंहा बर' ओ गामियारिफोरा बे दिंखि आ उवाला थायो नालाय बे मोन्नैयावनो देनानै संना जानाय जायो आरो नोंथां। गिबियावनो जों अनदला खारैखो बेया लाखांबाय ला खांना जोंहा गिबियावनो दाउखौ एवफ्रांना लानांगोन जोंहा। बे एवफ्राना लाना जा खाय गिबियावनो जोंआ सामब्राम पियास नांगोन बिदिनो रुसुन नांगोन। बानलु नांगोन इखौ दिरना लाग्रोनांबाय गिबियावनो ओमफ्राय सामफ्रामखौ हाना लाबाय। बिनाव जोंहा साराय गुदुंआव फुदुंनानै थावखौ होनानै मा होनो ओ बे ओ दाउखौ मोजाङै एव खांना लानांगोन जाथ सेमा दाउआ बे एवफ्रानायावनो खावसेनि बारा मोन आ मोनखायो बेनि था खायनो जोंहा बेखौ एवफ्रां ग्रोना लाबाय। एवफ्रां एवफ्रामनानै जोंहा इखो थोरसि गंसेयाव हाय हायखांना दोननांगोन। नानै जोंहा दै होनांगोन बै थोरसियावनो माने जों अनलाखौ बे थोरसियावनो संनोसै आरो दै होनांगोन जेब्ला दैया गोदौ ओ अब्ला जोंहा बेहाय फ्रि फ्रि फ्रि होनांगोन जाहाथे बेयो माखा खानो ह हायिबायदि आरो जेब्ला एसे एनै माखा खायो अब्ला जोङो बे सागंजों सानानै जों बेखौ सिफायनो हायो आरो बेबायदि फिसाखौनो सिफायखांनायनि उनाव जोंहा जेब्ला अनला आख्राया गोदौ अब्ला जोङो द दाउ बेदर होनानै दसे सम गोदौनांगोन जाहाथे मा दाउजों बै अनला खारैजों समानै गोरोबलायो एबा मोजां माने दाउनि रसा अनलायाव हाबो अनलानि रस दाउआव हाबो बेफोरबायदियै जोङो ख खालामनाङा आरो नोंथां बेनिफ्राय जेब्ला जोंहा मा होनो बे अनलाखौाव जोंहा मा खारदैबो होनाङो आरो एसे मानो होनबा खारदै होबा ज अनला खै आबुै जाफुङो आरो खार एसे हाय उनाव संखैबो होबाय होननानै जोङो बेखौ साखिनायनांगोन माने नांगोना नाङाखै संथ्रि आरो खारदया बे हिसाबाव जों नायनानै संखैखौ जोङो जखाखौ सुनाय जायो बेनि उनाव जोंहा मोननोसै टाइमाव मा खालामनाय जायो नोंथां मेसें बोथोरबा जोंहा दुुनदिया मोननाय जायो बे दुुनदियाखौ जों होनो हायो आरो दैज्लां बोथोरबा जोंहा मा होनो नोंथां मा होनो गंगाथोनिया एबा खासिदारि होनना बुङो नोंथां बेखौ जोंहा होनो हायो आरो बेबायदिखौ होयोब्ला जोंहा माने बे अनला खारैया जोबोद गोथाव जायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो बर' सुबुंफोरा अनला ओंख्रिखौ संना जायो आरो नोंथां। अनला खारियानो जाबाय जोंनि बर'नि दोरोङारि मोनसे ओंख्रि बे ओंख्रिखौ जोंहा नैरो मथयावार सरकारनि महर जि आइ टेक बयबो मोननाय जादों आरो नोंथां। माने बे अनला ओंख्रिखौ गुबुना लांनो हाला आरो बर'निफ्राय सनानै नोंथां। दा बिदिब्ला नोंथां अनला एबा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि संनायनि सोम्दैं नोंथां बेखिनिथिखौनो फोरमायबाय दा नोंथाङाबा आंनो फोरमायनो हागोन नामा? बर'फोरनि जायखिजाया आरो दंबावो बेफोरनि सोमोन्दै एसे बुंफोरना होनो
औ हागोन नोंथां जेरै नोंथाङा अनला ओंख्रिनि बागै फोरमायखाबाय जेला आङो सबाय आरो साम' बेफोरखौ अ माबेस माबायदिहाय सङोबा माब बेनि बागै आं नुथांनि सेराव फोरमायनो सानदों।
आनो दा
सबाइ आरो साम'खौ बानायनो थाखाय जोंनो गिबियाव नागिरगोन सबाइ आरो स बे सबाइ गिबियावनो जोङो साम' बे साम'खौ जोङो जेरै साखाथिनि जेरै हाखर एबा न न'नि हाखर नङाब्लाबो जों जेरै दुब्लि फोथार माबायाबो जों दिेरै जेरै बिलो आरिनिफ्राय जोङो खन्नानै लाना फैयो आरो ना। नङाब्लाबो जों जेरै साथाय बाजारनिफ्राय बायनानैबोलाबो बे बायनानै लाबोखांनायनि उनाव जोङो बे साम'फोरखौ मोनसे जेरै दाउ आरिफोराव जोङो बे साम'खौ दै होनानै बेयाव जोङो सानसे बा साननैनि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो। जाहाथे बेनि साम'नि जा मैला मैथा बेफोर जाहाथे गैया जालाङि बसा बेनि उनाव जोङो साननै सानथआव सोमखांनायनि उनाव जा सामु साम'नि जा खुगायाव थानाय जा होथेनाय एबा खुगानि जा थाखोन बेफोरखौ जोङो मोजाङैनो बख'ग्रोयो बख'खांनायनि उनाव जोङो आरोबाव बेखौ जोङो द खिन्थु से समनि थाखाय सोंबावनानै दोनो सोमखांनायनि उनाव जोङो बेनि जा साम'नि जा बिजौ एबा खिबु बेखौ जोङो दानस'नाय जायो आरो ना जाहाथे जोङो जेब्ला बे साम'खौ जोङो सामनि गुदुंखौ जों जानो सोबो ओ दानिया जाहाथे बेयाव बे सामुनि मोदोमा जाहाथे मोजाङै गासै एबा थाबै मोजाङैनो गबोयो ए रखमनो गोरलैयैनो बेनि उनाव बे सामुंफोरखौ जोङो जेब्ला खिथुखौबो दानखाङो दानखांनायनि उनाव जोङो फिर खेब ओरैनो सोमनानै दोनबावनाय जायो बेनि उनाव जों बे साम'खौ सुनो थाखाय जेरै मना नङाब्ला अब्लाबो जों गुबुनारि गोबां रोखोमैबो जों सुनो हायो बे जेरै जों मोननायाव सुयोबा जोङो बेयाव जायखिजाया गोखै फिथाइ आरिखौ जों होफानाय जायो जाहाथे बे साम'नि मोदोमाव जा सायाव जाथ मैला मैथा एबा जेरै बादैमाला आरि खानाय फोर जाहाथे गैया जालाङो एबा थाबैनो मोजाङैनो गोखैजों माबानानै खारो बेनि उनाव जों गुबुन फारसे जाय जा सबाय बे सबायखौ जोङो न'नि न'निबो जेरै ओ गोबां सुबुंफोरानो जेरै सबायखौ जेरै न'फोरावनो फोनानै लायो नङाब्लाबो जों जेरै दा माबानिफ्राय दखानारि निफ्राय जों बायनानै लाना फैयो। लाना फैखांनायनायनि उनाव जों बे समबायखौ दसे सोमनानै दोनो जाहाथे बे समाया एसे गुरै जायो नङाब्लाबो नङाब्ला जेरै बेनि जा बिगुर बेफोर जाहाथे मोजाङै गैया जालाङो बेनि उनाव बे सबाइफोरखौ जोङो सोमखांनायनि उनाव मोजाङै सुना लानानै सुखांनायनि उनाव जोङो जा सबाय बे सबायाइखौ जों सारायाव साराय गुलुगाव जोङो सबाय आरो दैसे ए रनानै बेखौ जोङो रुग्रोनानै लानाय जायो। एबा गेब्लेहोनो थाखाय जों बेयाव जेरै खारै आरिखौ जों होनाय जायो। खारै नङाब्लाबो जेरै जेरै बे भकेसनिफोरखौबो जों होनाय जायो नङाब्लााबो जोङो गोबां रोखोमनि बेनि उनाव जेब्ला बे सबायफोरा मोजाङै गेब्लेयो गेबेनाय गेब्लेखांनायनि उनाव जों गुबुन फारसे जाय जास साम' जोङो दाननानै लानाय बेखौ जोङो साराय गुदुङाव जोङो दसे एवफ्रांनानै लानाय जायो आरोना एवफ्रांखांनायनि उनाव जोङो बे समाय जा बे समायाव जो समायखौ जोङो गोदौ होयो गोदौह़यनि उनाव जों गासामबो एवफ्रेना लानाय बे साम' एम्फननो जानायफोरखौ जों बेयाव होनानै होयो होखांनायनि उनाव जों बेखौ दसे खोबहाबनानै दोननाय जायो खोबहाबखांनायनि उनाव जोङो बे जेब्ला बे सागुरि सबाया जेब्ला ग्लब ग्लब गोदौगोन अब्ला जों बेयाव नांगौ बायदियै जेरै मस्ला मस्लि जेरै बानलु सामब्राम ओ जेरै ओ हाइजें जाब्राां आरिफोरखौ जोङो एबा गावनि जा गावनि न'खराव जा थानाय मस्ला मस्लि बा गाव मोजां मोननाय मस्ला मस्लिफोरखौ जों बेयाव होनाय जायो होखानायनि उनाव जों फिन खेब बेखौ दसे समनि थाखाय खोबनानै दोननाय जायो जाहाथे ओ बे जा ओ मैगं बे साम' आरो सबाया जाहाथे मोजाङै ओ‌ दा मोजाङै जायो। बेनि उनाव जोङो जेब्ला मोननोसै सम बे मोननोसै समाव जोङो। जेरै न'निनो जेरै धोनिया नङाब्लाबो जोङो जेरै गंगार दधुदिया आरिफोरखौ जोङो होनो होनाय जायो। बेखौ मानो होनाय जायो होनोब्ला जोङ़ बेखौ जेब्ला होगोन ओंख्रिफोराव होयो अब्ला बे ओंख्रिफोरा। मोदोमनाय जा बे मोदोमनाया साबसिन हाबसिन जायो आरोना। बेनि थाखाय जों बेफोर ओ दुनदिया आरिफोरखौ जों होनाय जायो। दे होमबा ना नोंथां
औ दे होमबा सार औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो